औ नोंथां ओ नोंथा थाङा दायो मा खालामबाय दं
ओ दायो हासिब सिबाय दं ओरैनो दङ।
आतसा। आ नोंथाङा फ्रिब्ला जोङो दसे समनि थाखाय उम ओ दैज्लां बोथोरखौ लानानै सावरायनो हागोन नामा?
हायो नोंथां हायो
औ बिब दिब्ला नोंथाङा ओ दैज्लां बोथोरनि बागै सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा?
हायो उम दैज्लां बोथोराथ' दा जागायनो हमबायानो। नङा होमबा?
नोंगौ नोंथा नोंगौ।
दायो दैलाङावथ' जोंहा माइ गायनाय फुनाय जायोना
औ औ
दै लांआव माइ गायनो थाखाय बा आबाद मावनो थाखाय जोंहा फास्टआव फोथारावहायो खारायनानै लाग्रोनाय जायो।
ओं ओं ओं।
बिनि उनाव आरो हालौबावो। मा बुङोमोनलाय हालौबावनायखौ?
खारायनाय बुङो मोनोनदां नोंथां।
फास हालौजेननायखौ खारायनाय होनना बुङोमोनना।
अ सामार होनाय।
थां औ
बिनि उनाव जोंहा ओरै सामार होबाथ' हालौवबावनानै खोथिया फुनाय जासिगोन खोथिया जायोबा
औ नोंथां औ।
खोथियाथ' जोंना ओरै बेसेबां नैजिबा दिनसोनि उनावनो फुजायो खोमाथ' ना
जानो हागौ नोंथां‌ औ।
बिनि उनाव खोथिया फुसिगोन ओरैनोथ' हालोवनाया खोन्थामानो हालोवनांगौ जायो।
औ नोंथां बेनिफ्राय नोंथां ओ बेनिफ्राय नों थां आ जेनेबा माइ गायनो थाखाय मा मा खोथियाखौ बाहायनाय जायो?
माइ गायनो थाखाय? औ माइ गायनो था खाय गोबां खोथिया दङ। नङा होमबा? नामफोरा ना
ओ रनजित थायो माइब्रा था थायो आरो जोसा थायो जोसा आरो माइब्रायाथ' जोंहा नांथारगौ आरो बिनि उनाव थायो मा मा थायोमोनलाय र'
मासुरिबो थायो नामा नोंथां
औ
मासुरि
जयबांला
आरो बार आ आजिखालि थ' माइ गोसोम होननायबो माइ गायोना आथिखालाव नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ
माइ गोसोम आरो माबा मा होनो जय बांला होननायबो दंबावो
औ औ नोंथां नंगौ
ओमफाय बिनि उनाव गोजोना खोथिया फुनायावहायो मा बाय दि मुथा खायोमोनलाय
ओ बेहायथ' जेनेबा गाव गाव हमथुमनो हानाय जखासेबांखौ मुथा लानानै मु इदिनो मोनब्रै मोनबा मुथा होनानै मोनसे आखासे जायो आरोना नोंथां
औ जोंथिंबो बिदिनो नोंसिनथिंबो बिदिनो नामा
औ नोंथां बिदिनो जों थिंबो
गाहामानो दे
मा होनदों नोंथां
हो माइ गायनायाव जोंहाथ' माइ गायनायाव माइ गायखांबा जोंहा अ माइ गायजेननायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा आग लानाय होननायबो दङ नङा होमबा
औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
आग लानायाव जोंहा जेरै गावबागाव नियम थायो
औ नोंगौ नोंथां
जोंना ब्रह्मफोरना दुब सावबाय गय जरा फाथै जरा होबाय फुजा खालामबाय बिनिफ्राय गायबाय आरो जोंहा गायजेननायाव बिदियै गायो आरो जोबनायाव जों हा नांगोल जांख्र ख्रा जायो नङा होमबा
अ नोंगौ नोंथां नोंगौ
जेराव ओ माइ गायनो मानसिफोरखौ लिंसिगोन बिनि उनाव गायनायाव ओ रंजायै रंजा बाजायै गायसिगोन जोबनाय नालाय ओमफोराय जोंहा गायखांजोब्बा जोब्बा नांगोल जांख ख्रानालाय हाब्रु फुनलायो
औ नोंथां ओ नोंथां ओ गोदोनि समाव थ ओ आबाद माय फोथारफोरखौ मोसौजोंनो एवनाय जायोमोना आथिखालावथ' दायो गोबां गोदोनिफ्राय दायो गोबां सोलायबोबाय नङा होमबा नोंथां आथिखालावथ' आ मोसौजों हालौनायखौनो नुनो मोननाया जोब ओ बिराद खम जाबाय माने नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ
गासिबो मरदान जुगजों खारफाजोब्बाय मोसौ हालौनायखौ नुनो मोनलिया
नुला नुला नोंथां नोंगौ
नुयो बहाबा हालिसे हालिनैफोर नुयो आरो
औ औ औ जेनेब्ला आबाद मावनाया जाहैबाय आबाद मावोब्लासो मोनजायो नालाय नोंथां
औ
बेखायनो आबाद मावनाया जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद गोनां नङा होमबा नोंथां
नंगौ
औ
बुंनो थाङोब्ला जोंनिथिं बुंनो थाङोब्ला जोंनिया थाखाय आबाद गायनाया गोनांथार आरो
औ औ
मानो होमब्ला जोङो आबाद गायनानैसो जाखायो नालाय
औ औ औ
उम
आबाद मावाब्ला गोबां खरसा खालामनानै गुबुननिफ्राय बायनानै जानाय जायो नालाय बेहाय गोबां लस जायो जायहानोखि हा दङ एबा गायग्रा फोथार दङ बैफोर हा फोराव जेनेबा बोथोर लानानै गोबां आबाद मावनानै बेजोंनो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो रां खामायनो हायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
आथिखालावथ' माइनि माइनि दामाबो गोबां जानानै दङना नोंथां
नंगौ नंगौ
बेखायनो गुबुननिफ्राय बायस्लायस्लाय गावनि न'आवनो गाव गावसोरनो आबाद मावनानै जेनेबा गावसोरनो आबाद मावनानै गावसोरनि थाखायनो नांगौ जानायखौ सुफुंनो हायो आरोना नोंथां
औ नोंथां।
बेखायनो आबाद मावनाया जोबोद गोनां होननानै बुंनो हायो जोङो।
औ बुंनो हायो।
ओ दैज्लां बोथोराव जेनेबा जोङो माइ आबादल' मावनाय जाया गोबां मैगं थाइगंफोरबो ओ गायनाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
औ दैज्लां बोथोराव जेनेबा मा मा मैगंफोरखौ मो गायनाय जायो नोंथाङा एस
हायो दाथ' जोंहा दैजलाङा जाबाय नङा होनबा?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
मैगङा जोंना बहल मोनो जिंखा मोनो आरो बै जिंखा बायदि फिसा फिसाबो मोनो सात गुथि होननाय।
साद गुत थि औ औ औ।
आरो उम फिथाइ सामथायाबोथ' मोनो। जेरै रैमालि जोंहा उम थाइजौ फिथाइ आरो मैगंफोरा जाहैबाय उम
मैगंआवथ' ओ दैज्लां बोथोराव जोगोनार फोरखौबो मोननाय
औ नोंगौ नोंगौ खुम ब्रा
औ आरो मा होनो उम फाथो मैगंखौबो जोङो दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
दैज्लां बोथोरनि सान्दुं जों बे फाथो दंफांखौ जेनेबा फाथो दंफाङा बोरायोब्ला ओ बे फाथो दंफांनि बिलाइफोरखौ खानानै जोङो दैज्लांनि सानदुं गोसायाव फोराननानै बेखौ गोबाव समसिम जानो हानायनि जेबा ओ जेनेब्ला थिनानै दोननाय जायो नङा होमब्ला नों
औ जेरै जों बिखौ नारजि गोरान होननानै बुङो।
बेबो मोनसे बर'नि मुंदांखा ओंख्रि
औ नोंगौ नोंगौ।
नार्जिजों अमा
औ
उम।
बिब्दिनो ओ दैलांङाव गोबां रोखोमनि ओ मावनाय जायो लोगोसे मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदिखौ जोङो या दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो आरो। नाम नोंथां
औ नोंथां।
औ बिब्दिनो गाव गावनो निजेनो आबाद मावना लायोबा बिराद मुलाम्फा जायो नङा होमबा नोंथां।
औ जायो नोंगौ। नोंथां। ओमफ्राय नोंथांमोननाव दैलांनि मा मा फिथाइफोर दङ जाग्रा।
औ नोंथां फिथाइया ओ खान्थाल फिथाइ आनारस फिथाइ बे मोननै फिथायाल' दङ जोंनाव नोंथां।
आतसा
औ नोंथां बिब्दिब्ला नोंथां जोंना थाइमाबोथ' जाबाय जोङो दोनथ'निसि नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां औ।